नोंथां हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो जेबो खामानि मावथवाखैना?
आङो जेबो मावथवाखै नोंथां।
ए बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावराय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
अ बेथ जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथां। सावरायजागोन औ सावरायजागोन।
औ दा होमबा जोंनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय बिफां लाइफां बिफां लाइफां होनोबाथ‌ जोङो औ मिथिखायोआनो सरासनस्रायै अब्लाबो नोंथांखौ आं ओरैनो गुसुङै जेनेबा बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लानो नोंनि गोसोआव मा मा साननाय फैयो बेखौसो फोरमायथिनो थाखाय सोंल होयो
औ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां औ उम बिफां लाइफां बुङोब्ला बिदिनो उम दंफां लाइफांफोराबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै फिथाइ सामथानि दंफां लाइफां थायो ओरैनो जोंना ओ ओ बिदिनो थायो ओ फिथाइ सामथाय बेलेग बेलेग ओ जाजायि फिथाइ सामथायाइनिबो थायो ब्ला बिजिनो अ बिबार सिबार अ बार फुग्रा बिफां लाइफांबो थायो गिदिर गिदिर फिसा फिसाबो थायो
औ नंगौ सैथो बाथ्रा
बिदिनो अ गिदिर गिदिर गोबां दंफां लाइफां जोङो नुनोबो। मोनो बा दंफां लाइफाङा बिगुर गुस्लायग्राबो थायो बा यजना बाहाय बिदिनो आथाबो ओंखारो बा बिदिनो रबार जों मोननो हानाय बायदिबो दंफां थायो आ गोब गोबां गोबां रोखोमनि दंफां थायो दा दंफाङानो जाहैबाय जोंनि मानसिफोरनि अ मोनसे मइेन माने जिनिस जाय जिनिसाहाय ओ अक्सिजेन हगारो
औ नंगौ नंगौ
जिथु बार हावा लागासिनो दं बा हां लागासिनो दं जोङो बे
हां लानायनि अ साप्लाइआाहनो जाहैबाय मइेन साप्लइयाहाय जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो हायो जिथु जोङो बेखौ इंराजिनि अक्सिजेन जेन होनना बुङो नोंथां
औ
दा बांसिनानो ओ आङो हमना लानोसै सु्तुर पारसेन्ट सियानो जोंनि हां लाग्रा बार बा अक्सिजेन बे दंफां लाइ बिफांनिफ्राय जोङो मोननो हायो
औ औ नंगौ नोंथां
दा
दा दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि बुहुमावहाय गोबां खहाबो जायो नों थां बे बुहुद गो अ साननांगौ गोनां बाथ्राबो दा बेखौ जोंनि मानसि फोरा बारा मिथिनो थाङा बा बिदिनो जोङो मोज मोजां एसे स्टेप्स लानांगोन जोङो दंफां लाइफांखौ अ बेसे हायै इसेबां गायनो नाजानांगोन। मानोना ओइदिनो ओ टाउन सहरफोराव मानसिफोरा बिल्दिं गिदिर गिदिर न' थ' ओम लुगा लुलांगासिनो दं। दंफां लाइफांफोरखौ साफा खालामनानै बा दानफायनानै बा बिदिनो हम ओ टाउन सहरफोराव लामा गोदान गोदान लुलांगासिनो दं बे लामा लु गोदान गोदान लुलांनायावथ' जोंनो गोबां ओ जायगा गुवार नांगोन। बेे जायगा गुवारनि थाखायनो ओ मानसिफोरा दंफां संफां हाफायो आरो गायफिना हाफायनानै दंफां लाइफांफोरा खमायलांगासिनो दं।
औ नंगौ
बिनि थाखायनो ओ जों जेथु हांलायो बे बार बा बायु होनगोन जों उम बियो एसे गाज्रि जालांनो हमलांगासिनो दं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
गुबुन गुबुन टाउन ओ सहरफोराव टाउनसरफोरावल' नङा फुरा दुनियायावनो बा इण्डियाायावनो ओ बे बाराहाय गाज्रि जालांगासिनो दं ओ गाज्रि माने आं बुंनो ओ नाजादों जे ओ हां लाथावि होननानै बार जालांगासिनो दं।।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बार हां लागासिनो दं बेयावहाय गाज्रि गाज्रि केमिकेल मिक्स जालांगासिनो दं बेखौ जोङो हां आं बेखौ जोङो आं लागासिनो दं जों जिथु नुवाना जों बारखौ ओ ओरैनो दांनानै मोना जोङो ओरैनो फिलल' मोनो जे बार बारदों होननानै बेखौ जोङो बहुद साननांगौ गोनां बाथ्रा बियो
औ नंगौ।
बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो गरमाबो नुनो मोनदों जे दिनबा दिन बारायलांगासिनो दं।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दिनै एसे गरम गाबोन इनिफ्राय फाय बांसिन गरम बिदि जालांनो हमगासिनो दं। अखा हानाया जोबोदानो खम जालांगासिनो दं नोंथां। बिदिनो अखा खम जानायनि थाखायबो गोबां गोबां खहाबो जादों। जेरै हमना ला हा जोङो आबाद मावनाय हाफोरा दै मोनैनि थाखाय गावब्रालांजोबदों बा ओ दै गैयि जालांजोब्बाय बिदिनो आबाद माव जै जालांजोब्बाय दै गैयैनि थाखाय
नंगौ नोंथां।
दंफां लाइफां गायोब्लाथ' बिदि बारा खहा जानाय नङामोन नोंथां।
औ औ
दंफां लाइफाङा खमायलांगासिनो दं बिनि थाखाय जोङो। से ओ स्टेप्स लानांगोन ओ बासायनो हानाय दा आङो बेखौनो बुंनो सानबाय। एसे गोलावबो बुंफ्लांबाय आं नोंथां। नोंथाङा औ। नोंथाङा माबाफोर बुंनो बा बुंनो हासिगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो माने दंफां लाइ फाङा माखौ बुङो जोङो मा मा खामानियाव बाहायो। आरो दंफां लाइफाङा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होदों आरो माबायदि दा बिफां खम जानायनि थाखाय जोंनि जि आबहावा बा मिथिंगानि थासारि माबायदि जानानै दङ आरो जों बेखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ जोबोद। गोलावैनो जोबोद मोजाङैनो नोंथाङानो माने बेखेवना होलांबाय आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनि थाखाय। नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
औ दा बेजों लोगोसेनो आङो माखासे बिथिङाव जोंनि बिफां लाइफांनि रोखोम आरो बिनि बाहायनाय आरो जों माबायदि बेफोरखौ जोङो संरैखा खालामनांगौ बेनि सायाव यावनो आं दाजाबनानै एसे बुंबावनोसै आरो नोंथाङा जिहेथु बुंलांजोबखाबाय अब्लाबो आं एसे
औ जागोन नोंथां आं सोलोंथि लानो हागोन नोंथाङा फोरमायबा।
औ नोंथां दा दंफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ जोङो मोनथिखायोआनो दंफां लाइफाङा जोंना गोबां रोखोमनि दङ। गांसो हारिनि लाइफां दङ जायफ्रा हारिनि लाइफां दङ आरो गोजौ बा गेदेर। हारिनि लाइफां दं आरो। बेफोरबायदिखौनो आरो जोङो माखासे बाहागोआव रानबावनो हायो जेरै फिथाइ थायग्रा बा फिथाइ होग्रा लाइफां आरो माखासे बे जाहैबाय फिथाइ होयै लाइफां आरो गिदिर गिदिर बेबायदि जोङो बाहागो राननो हायो आरो दा जोंनि सुबुं माहारिया बा जों मानसिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथियै समनिफ्राय यनो बिफां लाइफांफोरखौ जों जिउआवहाय गोनां जानाय खामानिफोराव बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गोदो गोदाय बिथिङाव जुदि बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरा गाव गावनि माखासे आइजें आयला न लुनानै थानाय। मैहुर खालामनाय बायदि रोखोम हाबाफोराव जोङो माने बिफां लाइफांखौ बाहाय माने बिफांफोरखौ जो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जि फिथाइ फिथाइ सामथायखौनो जोङो गोदो गोदाय आबाद मावनो रोंङै समावहाय जानानै जोङो जोंनि जिउखौ दैदेनबोनायखौ जोङो जारिमिन बिजाबफोराव बा ओ सुबुं समाज बिजाबफोराव जोङो फरायनो मोनदों आरोखि आरो बेजों लोगोसेनो लासै लासै जे सुबुं समाजा जौगाबोयो अब्ला जोङो बै बिफां लाइफांनि बाहायनायखौ सम लानानै बारानिख्रुइ बारा जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। जेरै न लुनाय बिथिङावनो बुंनो हायो जोङो आरो माखा माखासे जोंनि नांगौ जानाय गोनांथार जिरादफोर जेरै टेबोल ओ बिसोना बैसां बिदिनो सि सिय जिरायग्रा माने सियार बायदि रोखोमनि दरजा खिरखि फालें बायदि रोखोम जोङो आइजें आयला। बानायनायाव जोंफोरखौ हाखावनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां सैथो।
औ नोंथां दा बेफोरबायदि मानसिया बांद्रायै बेफोर दंफां लाइफां फांफोरखौ बाहायनायनि थाखाय खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जायनि जाहोनाव माखासे जोंनि जि आबहावानि जि थासारि बा जोंनि बुहुमनि थासारि बेखौ जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दों नङा होमबा दा बेफोरो बिफां- लाइफां खम जाबोनायनि थाखायनो जोङो माखासे बेफोरबायदि मिथिंगानि जि जेंना बेजों जोङो सुबुं समाजखौ मोगा -मोगि जानांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय जे औ मोजाङै दंफां लाइफ फां गैयाब्ला माबायदि जायो आरो दंफां -लाइफाङा जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोलैदों जोंनो अक्सिजेन होदों बेखौ मोजाङैनो बुंलांखाबाय नोंथाङा दा बिफां- लाइफां खम जाबोनायनि जाहोनाव दा अखाया हायो ब्ला बांद्राय हायो आरो दैबाना जाहोनाय सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं जेराव अखा गैया बे अखायानो हानोनो थाङा आरो माने सानदुंबाथाय सान्दुंङानो दुंबाय थायो दुंबाय थायो जायनि जाहोनाव माने ओ दुंखावनानै माने एक्केबारे सुबुंफ्रा दैनि आंखाल जानायखौ नुनो मोनो आरो जों बिदिनो दिज हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामनि बिथिङावनो जों बुंनो हायो आसामाव दायो आथिखालाव अखा हायोब्ला गोबां हायो जायनि जाहोनाव दासिमबो जोङो दैबानाजों मोगा-मोगि जानानै गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो। आरो गुबुन फारसेथिं ओरै राजस्थान, गुजरात, दिल्लीफोर बायदियाव जोङो थाङोब्ला अखायानो गैया माने बिथिंजाय अखा हायैनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाल जानानै गोबां सुबुंफोरखौ हालाय-हाफाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेफोरखो नायोब्ला जोङो जोंनि जि ओ दंफां-लाइफां दङ' जों बिखौ माने गायनायखौ जोङो बारायहोनांगौ। ओ लोगोसेनो जि दंफां-लाइफांफोरा थांनानै दङ' दायो बेखौ जोंहा हानायमानि संरैखा खालामनांगौ आरो। जेरै ओ जोङो फरेस्ट रिजार्भ आरो बेबायदिनो नेशनेल पार्क बेफोरबायदि माखासे प्रिजार्भ खालामनानै दोननाय जि बेबस्था बे बेब'स्थानि थ्रुयैहाय जोङो बिफां-लाइफांफोरखौ संरैखा खालामनायखौ नै ओ दोननो नोङो हानायमानि नाजानांसिगौ आरो बुंनो थाङोब्ला दा आं बेखोनो फोरमायदेरबावगोन नोंथांनि सिगाङावहाय दा औ समाबोथ' जाबायानो नोंथां बिदिब्ला नोंथांनिफ्रायबो आं औ नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिनथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो
औ आंबो
औ दा सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनबाय आं नोंथां। दे
औ दे बिदिब्ला नोंथां